ओ खोना उम ओ खोना हिलौ खोनाबाय ना
खोनाबायना लोगो हेलौ खोनादोंना
खोनादों औ खोनादों औ औ
उम गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि जासि हरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय
ओ गोजोन्थों
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
आं नै ओरैनो दंलाबायो उन्दुनानै ओरैनो नै फांखानि बार जाना गरम ना बोथोरा बिरादनो बिदिनो नै फांखानि बार जादों आरो
औ औ ओमफ्राय खबर सबर नोंथांना माबोरै हाय
खबर सबर बिदिनो मोजाङानो दासानदि बारा मोजां दा बारा मोजां द्राइबो नङा एसे गाज्रि ओमफ्राय मोजां द्राइबो नङा गाज्रि द्राइबो नङा माने एसे अ सुबिदाबो जानानै दं नालाय
उ उ उ जेन'बा मोननैनि गेजेराव मोनसे हमनानै लादो जेनेबा मोजांबो गाज्रिबो उम ओमफ्रायो ओरैनो ओंखाम जाखांबाय ना लोगो
ओहो गैया जाथ'वाखै नै दासो रेडि खालामगासिनो दङ माने ओहो ओहो
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा अबावबाफोर अ आं जाखांबाय लोगौ
एहहह उम एह एह एह उम
नोंथाङा अबेबाफोर बेरायहैनायनि माबाफोर थांखिफोर
बेरायहैनायनि थांखिया थ' दा गैया लायाखै जेबो।
एसे उनफ्राव थांनाय जागोन ना मागोन दाथ' बुंनो हाया माने ओरैजाय माखासे लेंदों नालाय माने बेरायहैनो।
औ।
ओ नै सासे आमाइमोन ओमफ्राय आदैमोन लिंदों आरोना बेरायहैनो बेसोर थांनो लिंबा थांनाय जागोन ना मागोन बारा माबा गैथ'वा आरो मानि बारा कद जाथ'वाखै थांनायनि
उम। ओमफ्राय नोंथां ओरै जोंनाथ' थाइजौ, खान्थाल जानाय बोथोर फैबायना दा
औ औ औ।
नङा होनबा लोगो। आरो आमथिसुवायाबोथ' स सफैगासिनो बेयाव नों थाङा माबाफोर ओम ओरैनो जेन'बा गामिफ्राव ओरैनो खेला गेलेनो मानो एसेबो थांखिफोर लाथ'वाखै नामा लायाखै नामा? माने आमथिसुयावथ' जोङो खेला दुला
औ।
ओरैनो खान्थाल, थाइजौ बायदिसिना आनारस जायोना।
औ बिदि जागोन नालाय दा। दा जिखुनु आमथिसुवायावथ' खेलाफोरखौ गेलेनाय जागोन ना जाया गेलेनाय जायाबाबो नायनोसै गेलेनाय जाबाथ' गेलेनोसै इसे ओरैनोथ' आं जेबो खेला गेलेफेरखाया नालाय फुटबलबो गेलेफेरा जाहैबायना। ओमफ्राय लेनाय गेलेनाय जाबा गेलनायनोसै ओमफ्राय गेलेनाय जाबा दस्राफोर गेलेनायखौ नायनोसै आरो लोगोफोर गेलेनायखौ ओरैनोथ' लोगोफोर गेलेखागोन नालाय दस्राफोर बिदनो
ओरैनो उम ओरैनो गेलेनो हायोबाथ' औ आंबो गेलेनाय जाया गेलेनाया खिन्थु माने जों देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय बेफोरबायदि खेलाबो गेलेनांगौ आरोखिना।
औ औ औ
माने बेफोरबायदि खेला गेलेयोबा देहाया गोग्गो जायो आरो ओम मानसिया माइना मा मा होनो बिदिखौ ओ साननायफ्रा एसे मोजां गोग्गो जायो।
औ औ
बेफोरबायदि खेला दुलाखौ गेलेनांगौ आरोखि।
औ औ
ओ जोंहा आमथिसुवायावथ' ओरै गामि गामि बायदिसिना खेला गेलेयोना थाइजौ खान्थाल जानायजों लोगोसे ओरै भलिबलानो होन उम मा जोलुर आनो होन बेफोरबायदि खेला गेलेयो आरोखि बिदियाव से बाहागो‌ लानांगौ देहाफ्रा फ्राद जायो आंबो गेलेे फेरखाया गेलेनाया लाय होमबाबो नाय
ओ एबार आमथिसुवायाव गेलेनो सानदों आंबो उम गामियाव औ ओरैनो बोसोराव खनसेल' जाखायो आरोखि ना औ औ।
आंबो गेलेनाय जाबाय गेले
बोसोराव खनसेल' गेले औ औ गेलेदो। लोगो माने बोसोराव खनसेल'खा नालाय जों आंथ' बोसोराव मोनसेल'आनो होनजायो मुथा मुथि बे आमथिसुवा होननाय बे बोथोरावल' आरोखि।
आंबो बे बो थोर बे बोथोराव बोथोरावबो गेले जाबावा आंथ' ओरैनो मालायफोर गेलेनायखौ बे लोगोफोर गेलेनायखौ नायनाय जायो आरो ओमफ्राय आंथ' गेलेनाय जाया आरो खनसेबो गेलेफेरनाय जायाखै आङो आमथिसुवावबो गेलेनाय जाया माने गोदो ओन्दैआव एसे बे गेलेलाबायमोन नालाय ओमफ्राय दाथ' गैया गेलेनाय जाया
औ
गैया अय फास गैलाना गेलेनायनि गेलेनोबो थ' रोंखाया जाहैबायना
औ औ गोदो गेलेयोमोन आंबो गेलेनायालाय उन्दैयाव एसे एनै ओमफाय
दा देरनानै गैला दा गेलेनायानो जाला
औ
बिदिनो गोबावजों खनसे बोसोराव खनसे गाहामल' होनजासै
औ औ बानाय फैबायना
औ आरो रोंखायाबो रोंनायालाय माने जोङो गेलेबाय थाख खायाबो नालाय ओमफ्रायो ओरैनो एसे देहाफ्रा एसे फ्राद थानायनि थाखाय आरोखि माबा बिदिनो देहाफ्रा गोग्गो ओम थानायनि थाखाय बेफोरबायदि मालाबायो आरोखि गेलेलाबायो गोबावजों खनसे ओमफ्राय
ओरैनो दा मा खालामगासिनो नोंथाङा?
आं दा ओरैनो दङ
ओ ओ
उम
ए माबाखौ नुदों नामा नोंथाङा? लोगोआ माबाफोर जागासिनो नोङो?
जानायालाय चक्लेट जादां लोगो चक्लेट
ए सकलेट जादों ना
औ
आ आदा आ आ
गाबोन लोगो थ' खामानि मावहैगोन ना बेखौ मोजां जाहैबाय
गाबोन गाबोन जेरावबो थांनाय जानाय नंला लोगो गाबोनथ' खामानिबो गैया जाहैबाय
उम
गाबोनो गैया लोगो गैया जाहैबाय आरोना माने लोगो गैयालाय नो खामानि गैया गाबोन दस्रा अबावबाबो थांनाय जागोन ना मागोन मोनथिथ'ला माने
औ
उम
गाबोन सोरांबा मा जायो
कलेजफ्राव थांथ'नाय जायाखै नामा नोंथां
ओहो गैया माने दाथ' कलेजआथ' जोंना बनद'सो जानानै दं नालाय माने दाख्लै एदमि सन जाखांबाय ओमफ्राय एदमिसन जाखांनानै दाथ' जेबो खामानि गैलाना दा बनद' जानानै दंथयो माने जोंनिया जोंनि सेमनिया आरोखि ना सेथि
औ माब्लानिफ्राय खुलिनो माला माब्लानिफ्राय खुलिगोन
ओरैनोथ' माबानिफ्राय सेथि आगस्टनिफ्राय खोलिगोन होनदोंमोन माथो
उम उम
सेथि आगष्टनिफ्राय खुलिगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय दा खुलि मार गोन ना मागोन दा ओरैनोथ' बे दान मोननैया ओरैनो बेखार जासिन आरो माने दा न'आवनो थानांगौ जाहैबाय
उम न'नि खामानि न'नि खामानि मावनो बिदिनो आलिफोरखोनो आलिफोर दाननो थाखाय न'आव एसे हेफाजाब होनो थाखाय बिमा बिफाफोरखौ मोजांबो जाहैबाय आरोखि जिखुनु समाव नङा होनबा लोगो?
औ औ नंगौ।
उम उम होनबा लोगो
औ लोगो
दोन्थ'नायसै नामा?
औ दे दे दे ओं दे।
उनफ्राव सावरायलायफिनसैलाय औ।
दे
देे लोगो होनबा ना।
औ दे दे
औ